हेलौ नोंथां
औ नोंथां
अ नोंथांमोन नोंथां नाफामखौ बोरै बानायो नोंथां?
ओ नाफामखौ बोरै बानायो होनबा नोंथां जोङो गिबियावनो नाखौ सोरबा गुरैफोरा बायनानै लायग्रोयो नङा होनबा नों
औ ओ नोंथां
बिनि उनावहाय जोङो नाखौहायो जोङो न'आवनो गुरोब्ला बा सारोब्ला जों मोनबोयो नङा होमबा।
ओअ ओम
बिनि उनाव जोंङो बेखौहाय लाबोनानै सान्दुंङाव फोराननाय जायो फोसाबनानै। बिनि उनाव जेब्ला रानगोन अब्ला जोङो बेखौहाय नाफाम देनायनि थियारि खालामनाय जायो आरो नोंथां।
औ
जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय लाबोनायखौबो जोङो नाफाम बायनानै लाबोनांखौ जेब्ला जों नाफाम देगोन देनो थियारि खालामगोन अब्ला जोङो बे सुग्रोनानै फोरानफिननानै लाग्रोनाय जायो आरो नोंथां।
अ नोंथां ओमफ्राय औ दे नोंथां बुं
बिनि उनाव जोङो बे नाफामावहाय होनो थाखाय जोङो थास' गोसोमखौ होनाय जायो थास' गोसोमनि बे जि माबाना मा होनगोन बेखौ दालाय ना मा होनगोन बेखौहाय ओं गांखं बेखौहाय जोङो हानानै लानाय जायो हाना लानानै जोङो बे सानि बिगुर बायदिखौ जोङो जिरनानै गारनाय जायो बिनिफ्राय एसे सानदुंआव फोरानस्रोनाय जायो आरो नों थां बिनि आथाया रान राननाय बायदि।
औ औ
औ बिनिफाय जोङो वाल हायो बेखौहाय देनाय जायो नोंथां
औ
औ जेरैहाय जोंङो ना गोरान गोजा जोंङो देनानै दोनोबाथ' बे नाफाम जानाय नङा
जानाय नङा औ नोंथां ओम
इनि थाखायनो जोंङो बे थास'खौ होनाय जायो ओमफाय थास' गुफ गुफुरखौबो होजायो खोमा नोंथां आं मिन्थिया आरो ना आं नुनायावहाय थास' गोसोमखौल होयो बिनि उनावहाय जोङो बे थाजो गोसोमखौ देफायोब्ला जोंना एसे नाफामा सिदोब सिदोब जायो नालाय नोंथां
अ नोंथां ओम
औ आरो जों गोथावसिन जायो होननायबो खोनादों थास' गोसोमखौ होयोब्ला बिनिखायनो जोंङो थास' गोसोम जोंनो देनायखौ आं नुनो मोनदों आरो जोंनि नखरावबो बिनिफ्राय जोङो जेब देखांगोन अब्ला जोङो ग्लासनि ओ बयाम जोङो प्लास्टिकनि भयामबाबो जायो बेफोरावहाय आथिखालावहाय बेफोरबायदि सोना दोननायखौ नुनो मोनो नाथाय गोदोनि समावथ' इफोरबायदि बयाम बायदिसिना इफोरबायदि गैयामोन नंङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
औवानि हासुं बेफोरबायदियावसो सोनानै दोननो मोन होननाय जों खोनादों
औ
मिथिदों बिनिफ्राय जोङो औवा हासुुङाव सोनो होनबा जोङो औवा हासुंखौबो सिङाव जि बिबु बाय दि गुफुर गुफुर थायो बे बे जोंथिं बिबु बिदि होनो आरो ना औवानि बे सिङावहाय थायो जे गुफुर गुफुर बेखौ जोङो सैनानै लाना साफा खालामना लानाय जाग्रोयो आरो नोंथां
अह
औ बिनिफ्राय जोङो बेखौहायो जेब्ला साफा खालामना लागोन अब्ला जों बै नाफाम थियारि खालामना दोननायखौ जोङो
औ
बेखौहाय थुमसो थुमसो नारसो नार सोनाय जायो आरो नोंथां बेयावहाय सोनानै जोङो जे थालेर बिलाइ गोरान जों बेखौ खौहायो लाबोनानै बा जिगाबफोर जिगाबफोरजों बे फोरजों लगायनानै ज' ओ बेखौ होथेनो थाखाय जे बार हाबिनि थाखाय जोङो बेखौहाय माथुना दोननो दोनो आरो नोंथां औ बिनिफ्राय जोङो बेखौ से दानसो दोननानैहाय जों बेखौहाय से दानसे दोनबा बे नाफामा जाजानाय जायो आरो नोंथां बयामफोराव औ बुंलाय दे नोंथां
नोंथां ओमफाय बइखौ सान्दुंआव फोरानो नामा
बिखौ आङो
ग्लासाव सोबाय सोनानै बे सान्दुंफोराव फोरानो ना न' सिङाव दोनो नोंथां
ओ आंथ' बेखौहायो बेफोरबायदि सान्दुङाव फोराननाय नुवाखै नोंथां आं बेखौहायो माने न' सिङावनो दोननाय नुदों आरो ना नोंथां
अह
ओम ग्लासफोराव सोयोब्लाबो जोंना प्लास्टिकनि बयामफोराव सोयोब्लाबो जोंनिया माने बेखौ धुमसो धुमसो सोनाय जायो बिनिफ्राय जेला बेवहाय बार हाबिनि थाखाय जोङो प्लास्टिकआव खारैफोर सोना लाग्रोनो जाया जायो आरोना नोंथां बिनि जोङो नाफामखौ जि जों सोनानै लाखानाय बिनि सायाव जोङो बे प्लास्टिकखौहायो दोननानै जोङो माने बयाम मारिनाय जायो आरो नोंथां। जे बार हाबा बार हाबबाथ' जोंनि नाफामा जानाय नङाना? गाज्रि जागोन मुसिगोन नङा होन नोंथां?
औ नंगौ नोंथां उम।
बेनि थाखायनो जोङो बेफोरबायदिखौ खालामनाय जायो आरो नोंथां बेनिफाय जोङो बेखौल से दानसे दोननाय जायो बिनिफाय जोङो जाजानाय जायो आरो नोंथां। अब्ला नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा? नाफामखौ जे माबायदि बानायो बा नोंथांमोननिखै?
नोंथां जोंनिखौथ' आं बारायनायखौ नुवाखै।
औ।
ओंखायनो मिन्थिया आरो नोंथां आङो। माबायदि बानायो मोनजानाया मोनजाबाय नोंथां। मालाय बानायनायखौ मोनजाबाय ओमफ्राय माबायदि बानायो मिनथिया ओनथां।
औ अब्ला नोंथांमोना नाफामखौहाय मा मा मैगंजों जानाय जायो एसे फोरमायनो हागोन ना?
नाफामखौथ' आङो ओरैनो खारैदो संना जानायसो बिदि मोनजाबाय नोंथां। ओमफ्राय दाउदोबो जाजायो आरो।
औ।
इदिखौ' मोनजाबाय आं उम ओमफाय बाखि ओमफ्राय सिदोब मोनजायाखै दावदब खनसे मोनजाबाय आलासि जानो थांनायाव।
औ ओ ओरैनो जायगाफोरावहायो उम मा माजों ओरैनो जानाय खोनायो नोंथां?
जानाय खोनायो माने जानायबो बारा खोनाया नोंथाङा आंनि नाफाम मानसिफोरफोरखौ। ओरैनो जानाय खोनाबाबो बाथोन खारैदो संनाय इदि खोनायो।
औ अ ओरैनो मा माजों मोनजाफेरखो?
आं दाउदो मोनजाबाय नोंथां ओमफ्राय खारैजों संनाय बिदि मोनजाबाय आरो। बाथोन रुम बानायनानै मोनजाबाय
औ।
उम। नोंथाङा मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो।
मा ओंख्रि जाना मोजां मोनो ना माने नाफाम नोंथां। जों नाफामनि सोमोन्दै रायलायदों नालाय
औ।
ओ नाफामखौबो गोथाव मोनो नोंथां बिदिनो जोङो खौ माने गोबां मैगं-थाइगंजों जानायखौ आं नुनो मोनदों। बा आं नुदोंबो नोंथां आं खोनादोंबो। नाफामखौ आरो जोङो मा-मा जों जायो होनब्ला जोङो गाव गोजाबो बाथोन एवना जायो। जेरै खारै एसे होफिनानै बिनिफ्राय बिदिनो आरो थास' बिबार जायखौ जोङो बयबो जाखायो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां।
औ बेयावबो जोङो था मा होलानायखौ होलानानै जानायखौ नुनो मोनदों बा आं जाफेरबायबो नोंथां जोबोद गोथाव जायो नाफामनि मोदोमनायखौहाय नाफामनि मोदोमनायाथ' जोबोद गोथाव नङा होनबा नों
औ नोंथां नंगौ औ।
बेखौ जोङो एवना जायोब्लाबो जों जोबोद गोथाव मोनो नङा होनबा?
औ नंगौ नोंथां।
जोंनि बर' सुबुंफोरा खोब जायो बे नाफाम बाथोनखौ नङा होनबा?
औ नंगौ।
बांसिनानो सोरबा -सोरबा बायना जायालासिनो गाव- गावनो नाफोरखौ बुथुमनानैबा जोङो नाफोरखौ बायना लाबोनानै जोङो नाफाम देनानै दोनथुमनायखौ नुनो मोनो नङा होनबा नोंथां?
औ नंगौ नोंथां औ।
औ माने बे नाफामाहायो माने थिना दोनजानाय मोनसे जोंनि
उम।
ओंख्रियानो होनजा होननांसिगोन नङा होनबा? जायखौ जोङो जानो गोसोबा एसे -एसे माबानानै एवगासे -एवगासेखौ लानानै जोङो एवनानै जानो हायो नङा होमबा?
औ नंगौ नोंथां।
औ औ
नोंथां अमा बेदरजों जाजायोना जाजाया?
ओ नोंथां आंथ' बेखौहायो जाफेराखै। माने आं मबाइलफोराव नुदों। अमा बेदरफोरजोंबो होनानै जानायखौ। नाफामखौ माने आं मोनजाफेराखै आरो नोंथां आं नुदों आरो।
औ।
औ बिनिफ्राय जोंथ' नाफामखौ गोबां माने मैगं -थाइगं जों जानायखौ नुनो मोन्दों जेरै मैथा गोखैफोर बाथोन जायोब्ला बेजोंहाय आं होलानानै जानायखौबो नुदों आरो नोंथां। गोथाव जायो खोब गोथाव जायो बेफोरजों होलानायखौ जानाय नुदों आरो। अमा बेदर अमा बेदरफोरजोंबो संनानै जानायखौ नुनो मोनदों। बिदिनो जाखायो बाथोनबो जायो रोसि खालामनानै जायो बिनिफ्राय आरो गोबां मानसि गोबां बेलेग- बेलेग जायो नोंथां।
औ।
औ।
नोंथाङा मा मादो जायो फोरमायना होदो?
मारै- मारै जायो माने आं नोंथां दानि फोरमायलांखाबाय नङा होनबा? मा- मा जायो बानलु, संख्रि बेफोरखौथ' होखायो नङा होनबा? नोंथां बेफोरबायदि होनानै एवनानै जानाय जायो आरो।
औ।
औ।
उम।
अब्ला नोंथाङा अमा बेदरजों आरो गाव गोजाल' संनानै जानायखौ जानो मोनदों आरो।
बिदि जानो मोनाखै नोंथां जायो ना जाया होनना सोंनाय जादों नोंथां?
ओ।
नाफामदो अमा बेदरजों जायोना जाया होनना सोंनाय जादो?
औ जायो नोंथां आं जाफेराखै खिन्थु आं नुदों।
औ।
औ।
नाफामा ओमफाय बायनाय नाफामखौ ओमफ्राय बायनानै बोरै जेनेबा बोरै बायो जेनेबा ओरैनो केजिसाब फानो ना मारै फानो?
बोरै फानो माने नोंथां आंथ' बायनानै जाफेराखै। आरो जोंनि न'खरावबो बायनानै लाबोफेराखै मानो होनोब्ला जोंहा न'आवनो थाखायो हिसाबै बिनिफ्राय पाकेटाव सोनानै फानो नामा नोंथां? आं बिदि सानो आरो।
औ।
औ पाकेटआव सोनानैहाय किजि हिसाबखोनो फानो नामा आं मिन्थिया आरो नोंथां। औ।
माने नोंथां जोहा जेनेबा लाबबाबो मालायनि सोरबा एसे हरनायखौ बिदि लाबनाय जायो आरो नोंथां। ओमफ्राय इखोनो बोरै फानो होनना सोंनाय जाबाय नोंथां।
औ। इफोरबायदि आं सानो आरो नोंथां आं जोंहाबो बायफेरा नालाय नोंथां।
ओं।
अब्ला नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होनबा।
औ जाबाय नोंथां औ। औ दे नोंथां।